हेलौ
खोनादोंना
हेलौ।
औ
खोनादों ना
औ खोनादों।
ओ।
सिखारबाय नै आंबो सिखारना लामा लामा ओरैनो दसे। ओरैनो दसे बेरायदों।
ए दे होमबालाय जोंहा माइ माइनि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा?
औ रायलाय जायो।
टपिकखौ जोङो माइखौनो दोनसै होमबा ना? दिनैनिखौ उम। दे नों खोन्थादो मा मा माइ थायो।
माइआथ' जोंनि बर' समाजाव आबाद माइ आबादानो जोंनि गाहाय। माइया गोबां रोखोमनि थायो। जेरै आसु माइ माइसालि माइब्रा जोसा बिनिफ्राय गिबियावनो जोंना माइ गायनो थाखाय माइलिखौ सोमग्रोना लानांगौ जायो। सप्तासेसो सोमनानै बोखांना माइखौ माइखौ।
औ।
न'आव लाबोफिननानै। बस्थाफोराव बा थालिर बिलाइजों खोबनानै जोङो गाजा बेरहोग्रोयो आरो बिनि उनाव खोथिया फोबाय खोथिया फोनायनि उनाव बिदिनो थामजि दिनसोनि उनाव जोङो माइखौ गायनाय जायो। जों माइ गायनाय समा जेत आसार सावन फादोर बेबायदि समाव गायो।
अ बे जुन जुलाइ मास समाव। गायो आरोना।
अ माइखौ। बे समाव गायो आरो।
जोसा माइब्रा माइफोरखौबोथ' गायखानाय जायो बे समावनो
औ बिनि उनाव गायो जोसा माइब्राखौ सिगाव गायनाय जाया आरो उिन्टाराव गायो आरो एसे
औ ओमफफ्राय आंथ' मिथिनाय बायदिबा जोसा माइखौो आंलाय मा गोसोम बायदिस नुयो।
जोसाामाया गोसोमानो ओमफ्राय आरो जाद जादबो दङ
अ जोसाया आरो उम आरो गिदिर जोसाबो दङ ना फिसा जोसाखौ खन खननि जोसा होननाय बायदिबो खोनादों माथो आंलाय
औ बिदिनो होनो खन खननि जो सा होनो
ओ
बेनिफ्राय आरो माइब्राया जाबाय माइब्रा गोसोम माइब्रा गुफुर बेबायदि थायो आरो दानिया
माइब्रा गोसोमबो होनोना? बे माइब्रा गोसोमखौ इंराजिनि ब्राउन राइस होनाबो बुङो ना इखौ?
औ औ
उम बे ब्राउन राइसजोंथ गोबाङै मानसिफोरा फिथाबो बानायना जायो ओमफाय राइस बियारबो बानायो ना
औ
ओमफ्राय दे नों एबार खोन्थादो मा होनोमोनलाय बै मा माइसालि होननाय माने मा होननाय जायोथाय?
माइसालि माने जोसाखौबो बुङो माइसालि होननानै
ओ माइस ओ माइआ मा मा था थायोमोनथाय माइसालि जोसा माइब्रा ओमफ्राय आरो गया होननायबो ना थायोमोन ना? माइआ
रनजिथ गया थायो बायनाय जाया आरो
बे माइब्रा फोरखौ आरोना ओं हेल बै माइब्राफोरखौ आरो रो ना उम
दे नोङो बुंदो बिदिब्ला।
ओम फिथायान्थ मा? ओह खोनादों।
औ फिथाइआ मोननै मोनथाम रोखोमनि थायो जेरै ता गोलाव एनथाब। ओमफ्राय आ थावजों बानायनाय फिथ था लारू। गोथाव जानो मोननो थाखाय नालेंखर सिनि बायदिसिना होनानैबो खालामनाय जायो आरो।
फिथा बै लावदुम फिथा लावदुमखौथ माइब्रा नङाबाबो जायो।
माइब्रा ओहो माथाजोंनो जायो बिनिफ्राय जोसाखौबो बानायनाय जायो।
बे मोदोमनायनि थाखाय आरोना
औ
फिथाखौथ बै फिथा लावदुमखौथ दाना गोबां मानसियानो फानो आरोना हाथाय बाजारफोराव।
औ बिनिबो मुलाम्फा दङ जेरै बर' आइजोफोरा ओरैनो थास्लायस्लाय फिथा लावदुम खौ सावनानै फाननानै न'खरनि जेंनाफोरखौ एसेबाबो सुस्रांनो हायो आरो।
ओं नखर न'खरनि खरसाखौ एसे एनै खालामो आरो
औ माइनि मुलाम्फाया जोंना सोरबा सोरबा माइखौ फानो आरो माइरंखौबो फाननाय जायो आरो गुन्दैखौबो गुन्दैया जोंना अमानो थाखाय खामानियाव फैयो आरो।
जिहेथु बर' मानसिफोरा माबा अमाखौ फिखायोना?
औ
ओ बयबो बर' मानसिनि न'आव अमाया थाखायो।
बे आं बिनिखायनो औ
अमाखो बांसिनानो फियो जोंना बर' मानसिया।
औ फियो। बिनिखायनो जोंना गुन्दैयाबो गोनांथार आरो अमानि थाखाय आदाराथ' गुन्दै नालाय।
ओम।
जोङो दायो रायलायबाय थादों माइखोथ' जों मा समाव ओ गायखांनानै मा समाव जायो हायो बेफोरखौ रायलायनाय जायाखैना नों बुंनो हागोन इसे बुं
माइखोथ' नैबे जुन जुलाइ मासाव गायो गायनानै। ओ बिदिनो नभेम्बर डिसेम्बर मासाव हानाय जायो आरो बे माइखौ हारभेस्ट हारभेस्टिं टाइमा बिदिनो नभेम्बर डिसेम्बरनिफ्राय हारभेस्ट खालामो आरो। बिसां माइ गायो। आ बिनि गेजेरावनो माइखौनो मालाबा समाव हासारबो होनो गोनां जायो गेजेर गेजेर।
औ
मानो होनोबा दानि ओ गोदोनि बायदि दा हाफोराबो बिदि हासार गोनां गैला नालायथो। बिनिखायनो एक्सट्रा हासार बाहायनांगौ जायो। गेजेर गेजेर आरोना माइखौ गायखांनानै
जायो।
गोबोर हासारबो बाहायनाय जायो। बे लकेल हासार जाबाय आरो ना न'आव बानायनाय। इदिनो आरो बे माइ जेब्ला माइया देर फुयो होमबा बे समाव हा आ। मा होनदों? ओं माबा होनदों?
नों बुं नों मा होनदोंमोन?
बेन्थ'। आङो बै माइ हानाय समाव ओ माइ हानायनि सिगां सिगां जे माइजों हाग्राबो देरफायोना। बेहाग्रा बेफोरखोबोथ' बे समाव साफा खालामनांगौ जायो।
औ खालामनांगौ जायो।
सम सम माने इसे ओ माइखौ जुन जुलाइयाव गायखांनानैबाबो माइ बै आबादखौ ओ गायनानै दलद दोना आ रोना। माने नायबाय थानांगौ जायो थांनानै।
गोबां जोथोन लानांगौ जायो आरो
थोन लानांगौ जायो।
गायनानै दोनबाल' जाया नालाय।
उम। जोथोन लानांगौ जायो ओं। दैस दै होनांगोन ओमफ्राय आरो हासार हासार खम जादों नामा इफोरखो नायनांगोन।
औ। बिनि उनाव जोङो न'आव लाबोखांनानै माइखौ हाखांनायनि उनाव न'आव लाबोनानै
ओं।
जाबना दोनग्रोयोबो आरो लोगो लोगोबो नानाय नुनो मोनोना।
लोगो लोगोबो नायो ओं।
गोदोनि दिनावथ' मोसौजों नानाय नुयो मोन
ओं
आथिखालावथ' माइ नाग्रा मेसिनजोंसो बां गोबां नानाय जायो।
औ
नाखांनायनि उनावसो जोंना आरो बर'फोरनि न'खराव गासैनावबो बाख्रि थाखायो।
उम बाख्रि थाखायो।
औ माइखौ जोंङो बेयाव सोना दोननाय जायो आरो
ओं
बिनि उनावसो जोंङो जेब्ला जानोस नांगौ जायो होमबाना बाख्रिनिफ्राय दरननानै लामनानै सानदुंङाव लामना मेसिनाव संना लायनानैसो जावनाय नि उनावसो जोंङो माइरंनि महर लासिगोन बिनि उनावसो जानाय जासिगोन।
ओं ओं बे मा बे माइरं बे आरो माइजों हाद्रि बालाबो फैफायो ना बे हाद्रि बालाखो इंराजिनि भिनयिं फ्रसेसबो होननाय जायो ना?
औ
ओ इफोर साफा खालामनायखो उम मा ओंखामखौथ' जोंङो बांसिनानो ओ जेरै गुबुन हारिफोरा ओंखामखौ सोरबा रुनायखौ जायो जोंनाथ' रुवाना डायरेक्ट
औ माइरं रुना औ माइखौहाय रुग्रोनाय जायो आरो गोदोनि दिनाव माइखौ रुनानैसो सान्दुङाव लामना सौनानै जायोमोन होननानै मोन्थिनाय जायो आरो नाथाय आथिखालाव खामानि बेस थ'नि थाखाय बेफोर रुनाय खामानिफोरखौ बाहायनाय जाला डाइरेक्ट लामग्रोयो आरो
ओं लामग्रोनानै मेसिनाव सौनानै डाइरेक्ट ओ माइरं खौनो संना जा खायो आरोना बेखौ रुला एक्सट्रा
खोनानो मोनदों रुनानै जायोबोब्ला देहायाबो मोजां जायो होननानै
औ
दे बिदिबा जाथबाय नामा
ओंजा बिदिबालाय जोंनि बे माइनि सोमोन्दै रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथनोसै ना
औ
दे